औ खोनादों नोंथां ओ आं नोंथा थांजों ओ जा बिगियान आथिखालाव बिगियान जौगानायनि ओ मोजां गोहोम आरो गाज्रि गोहोमफोरनि सोमोन्दै फंनैसो ओ खोथा सावरायनो आरो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लगैजों ओ लुगैदों नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां हागोन
औ अ अब्ला जोङो जागायनोसै होमबा ना नोंथां औ जोंनिया ओ बिगियान जौगानायखौ जों आथिखालाव जोङो गोबां ओ मेगनजों नुबोगासिनो ओ एबा जोङो जाय जिराद खौ जोङो सिमाङाव गोदो सिमाङावबो नुफेराखैमोन ओ बेैफोरबायदि जिरादखौनो जोङो दिनै ओ बानायनानै बेफोरखौ जोङो मावफुंनो हानाय जानानै फैदों जेरै जोङो गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ जा बिरखं जोङो जोंनि ओ आथिखालनि समाव जोङो बिरखं दिहुननो हाबाय जेखौ जोङो मिसाइल होनो बेफोरबायदि मिसाइलजों जोङो ओ अख्रांनि सायाव जोङो थांनानै ओ अख्रां सायाव मा मा ग्रहफोर दोङो आरो मा सोलिदों मा मादों बेफोरबायदिनो गोबां जोङो मिथिनो हाबाय आरो अख्रां सायाव जोङो सेटेलाइट बेफोरबायदिनो गोबां ओ ओ
ओ गोबां रकेटफोर जोङो अख्रां सायाव दैथायहरनो अ हरबाय थानो हायो जायनि जाउनाव जोङो बोथोरनि सोमोन्दै जेनेबा दिनै ओ बोथो थोरा माबायदि जागोन बिनि सोमोन्दैबो मिथिनो हानाय जोङो जानानै फैदों आरो बेराफारसेथिं ओ अरायबो सानफ्रोमबोनि समाव एबा हान्था मेलानि जौगानाय होननानै बुङोब्ला जोङो
गोदोनि समाव जोङो आइथिंजों दावबायनानै ओ जे जायगायाव एबा गुबुन मोनसे जायगायाव जोङो आइथिंजों दावबायनानै गोबाव सम लायोमोन जोंना गोबां सम लायोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोङो ओ बिगियान जौगानायनि जाहै जोङो दिनै गारि मथर दिहुननानै ओ गोबां किल'मिटार गोजान लामाखौ जोङो दान्दिसे समनि गेजेराव नो जो हान्थिनो हानाय जानानै फैदों आरो बेनि अनगायैबो जोङो जा दै गेजेराव ओ जोङो दिप एबा दैनि गेजेराव ओ जोङो दि ओ थायो होनबा याव ओ मा मा जिराद दङ एबा मा एम्फौ एनला जिबौ बेफोर बायदि मा जिरादफोर दोङो एबा मा रोखोमनि बिफां लाइफां दोङ बेखौ जोङो नुहुरामोन नाथाय आथिखालनि समाव जोङो दै लामाजों हान्थिग्रा जाहाज बेफोरबायदिनो ओ नाव बानायनानै जोङो इलेकट्रिक जों खारनाय एबा थाव पेट्रल डिजेल बेफोर फोरजों खारनाय जोङो नाव बानायनानै दिनैनि समाव जोङो बेफोरबायदि जायगाखौबो जोङो हान्थिनानै ओ आथिखालाव थाग्रा खुलिबो जोङो बानायनो हमदों आरोना ओ बेनि अनगायैबो बिनि अनगायैबो जोङो ओ बेराफारसेथिं बुंनो थाङोब्ला जा ओ सोलों फाहामथाय होनाय फाहामथाय होनायनि बेलायावबो जोङो दिनै गोबां जौगानो हमदों जेरै गोदोनि समाव जोङो ओ मोदोमनि सायाव जानाय ओ बेरामखौल' जोङो सोखानो हायोमोन नाथाय जा बिखानि सिङाव जानाय गाराय एबा फाथरफोरखौ जोङो सोखानो हायामोन मानोना बेखौ जोङो नुनो मोननाय जायामोन ओ जे उदै सिङावदि मोनसे पाथर नोंथांनियाव जानानै दङ बेखौ नुनो मोनामोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोङो एक्स रे मेसिननि जोहै जोङो बेखौ उदै सिङावदि ओ बेफोरबायदि अन्थाइ जायो जानानै दङ बिखा सिङाव बेफोरबायदि गाराय जानानै दङ बेखौ जोङो दिनै नुनो मोननाय जानानै फैदों आरो ओ आरो फाहामथाय होनो हानाय जानानै फैदों नोंथाङाबो ओ बे जा फाहामथाय होनाय एबा जोंनि ओ देहानि
ओ फाहामथाय होनायनि सोमोन्दै बिगियाना माबायदि मदद होदों नोंथिंआ एसे फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां ओ औ ओ जोंना बि गियाना माबायदि सोलोंथाइ होदो होनना बुङोब्ला जोंनो गोबां ओ बिदिनो मदद खालामदों जेरैहाय जोङो दा मेडिकेलफोराव जोङो बेमार नायनो थांब्ला जोंनो एक्सट्रा एक्सट्रा खालामनाय मेसि न आरो गोबां बिदि बिदिनो हाथाय नायनाय आरो बेमार नायनाय गोबां बिदिनो ओ मेसिनफोरखौ बि गियानगिरिफोरानो दिहुननाय जायो आरो आरो बेल' नङा जोंहा गोबां बिदिनो ओ सासनस्रायै जेरै गारिफोरखौबोथ' बिगियानफोरानो दिहुनाय नङा होनबा नोंथां
नंगौ नंथां नंगौ
ओ बिदिनो गोबां मेचनफोर दं जेरै कम्पिउटारफोरखौबो बिसोरनो बानायो जेरै ओ बिदिनो गारि मथरफोरखौबो बिसोरनो बानायनाय जायो आरो बिदिनो गोबां मदद होदों आरो बिगियानफोरा
नंगौ नंगौ
औ थारैनो ओ जोंनिया जा जोंनि गेजेराव जोङो ओ साफ्रोमबो सुबुङानो ओ जिनै घन्टानि जोङो थाम ब्रै घन्टाखौथ' जोङो मबाइल आखाइयाव मबाइल थाखाबायानो थायो जोंनि आथिखालनि ओ मुगायाव दा जोङो दिनैनि समाव बाहाय थानाय जा मबाइला जोंखौ गोबां मदद होबोदों जेरै जोङो गोदोनि समाव सासे गोजानाव थानाय सुबुंजों जोङो सावरायनो थाखाय जोङो लाइजामनि हे फाजाब जों लानो गोनां जायोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोङो जाय इन्टारनेटनि मुगा आरो मबाइल फननि जुग नालाय जोङो दिनैनि समाव जोङो सासे सुबुंखौ ओ कल हरनायनि गेजेरजोंनो जोंनो जोङो दान्दिसे समनि गेजेरावनो बिथांजों गोसोनि खोथाखौ फोरमायलायनो हानाय जोङो जानानै फैदों आरो ओ बिनि गेजेरावनो जों खौ जोङो ओ जोंखौ जोङो ओ जोंखौ बिगियाना ओ आबाद मावनायावबो जोंखौ ओ गोबारैनो हेफाजाब होदों जों जेरै जोङो गोदोनि समाव आ नांगोल जों एबा मोसौजोंसो हालेवोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोङो ट्रेक्टरजों एवनानै जोङो समखौ गोबां बासायनो हादों जेरै गोदोनि समाव मोसौ जों हालेवब्ला जोङो बिगासे हाखौनो सानसे गाहाम एवनो गोनां जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो बिगासे हाखौ जोङो नैजि एबा थामजि मिनिटनि गेजेरावनो जोङो एवखांनो हानाय जानानै फैदों जोङो समखौ गोबां बासायनो हानाय जानानै फैदों आरो
औ औ नंगौ
बेराफारसेथिं जोङो आरोबाव ओ नुनो मोनदों जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआव जोंनि सोलिबाय थानाय एबा न'खराव नांनाय मुवा बेसाद जेरै जि सुग्रा मेसिन जोंनि आथिखालनि मुगायाव जोङो ओंखारनायखौ नुबाय आरो आ दै गुसु एबा माबा मोनसे ओंख्रि नोंथाङा ओंख्रि बासिफोरखौ जा फ्रिजाव दोनोब्ला नोंथाङा बेखौ नेक्स्ट सान एबा नेक्स्ट सानावबो नोंथाङा बेखौ सेवा जासे एबा फेसेवा जासेनो जानो हाफिननाय जानानै फैदों लोगोसेनो नोंथांनि सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायनाय दै दैखौ जोङो बोखांनो थाखाय आथिखालाव जोङो मटर मटर बाहायनाय जादों आरो जायनि जोहै जोङो खामानि मावनायाव एसे गोरलैसिन जानानै फैदों आरो गोदोनि समावथ' जोङो लान्देन निफ्राय दै बोखांबा एसे खस्थ'खौ जोङो सहायनांगौ गोनां जायोमोन। नोंथाङा बिगियान जौगानायनि जोहै जा जानाय जोङो सावरायबाय दा मोजांनि सोमोन्दै नों थाङा जा बिगियाननि जोहै जोंनि जिउआव माबाफोर गोहोम गोग्लैनाय एबा गाज्रि लामाजों थांनायखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
थ' जोंनिया गाज्रि लामाखौ आं नुनाय जायाखै नोंथां जेरैहाय जोंना जि ओंखारदों बिगि यान बेफोर गाससिबो मोजांनो आरो जेरैहाय नोंथाङा दा बावैसो बुंलांनाय बायदि मबाइल फन जेनेबा मबाइल फनावबो गोबां बिदिनो मोजांबो गाज्रिबो जायो नङा होमबा बाहायनो रोंबा जोंनि था खाय मोजां इन्टारनेटआ बाहायनो रोङाबा जोंनि थाखाय जोबोद गाज्रि आरो जेरैहाय जोङो मोजांनि मोजां खामानिखौ बाहायबा जेरैहाय जोंहा गोबां बिदिनो मबाइलफोरावबो अनलाइन खालामनाय नङा होमबा नोंथां बिदिनो गोजान औ गो जान गोजानाव जोङो जि जोंनि दकमेन्स बा सोरबा मायबा बगारलांनाय जों बेफोरखौबो जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो वाटसेपनि गेजेरजों जोङो हरनो हायो आरो आरो गाज्रि लामायाव जोङो गथ' दानि जुगनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा गोबां मबाइल लानानै गोबां गाज्रि जानो हमलांबाय नङा होमबा नोंथां आ बिदिनो बिसोर उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ मबाइलनि जानगारावांगौ आरो बिदिनो बेसोर मबाइलफोरखौ दाथ' बाहायनो रोङा नालाय बेनि थाखायनो आरो नोंथां औ
औ आं सानो आं सानो नोंथां जोंनिया बिगियान जौगानायनि जोै जोङो बाजि जौखोन्दो बाजि जौखोन्दो जोङो ओ मोजां खौ मोननो हादों नाथाय आरो बाजि जौखोन्दोआ जोंनि बाहायनायनि सायाव जोङो गाज्रिखौ जोङो आं नुनो मोनदों आरोोयना बेनिखायनो आं नोंथांनि सायाव एसे बिगियाननि जोहैजो गाज्रि जानायनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो लादों जेरै जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायनाय थांलाय फैलाय एबा हान्था मेलायाव बाहायनाय जोंनिया जा गारि मथर बेनि जाहोनाव जोंना जा गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैया बारहावायाव गोसार लानानै जोंनि बारहावाखौ गुबुंले खालामो आरो लोगोसेनो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव नांनाय मुवा बेसाद बानायनाय फेक्ट्रि एबा दारिमिनफोराव जेरै कल खारकानाफोरा ओ कल खार- खानाफोरनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि उखुन्दै आरो गाज्रि दैया ओ जोंनि बारहावाखौ गुबुंले खालामो जायनि जावनाव जोङो गोरलैयैनो ओ बेरामजों मोगा मोगि जानोगोनां जायो आरोना गोदोनिख्रुइ ओ गोबां सिन जोङो बेरामजों मोगा मोगि जानो गोनां जाबोदों
बिनि अनगायैबो ओ जोङो जा बमा बारुद जोङो बानायनो हमदों आथिखालनि मुगायावा बमा बारुदनि जोहै बो जोङो ओ बमा बारुदजों जोङो दिनै ओ दावहा नांनानै जोङो ए सुबुंजों सुबुं थैलायनायनि अनगायैबो जोङो बारहावा गेबेंनायखौ जोङो गोबां नुनो मोनदों आरोना
ओ बिनिफ्राय जोंनि ओनसोलाव गामि ओनसोलावबो आरो नोगोर ओनसोलावथ' गोबां दोंखायो नाथाय गामि गामि ओनसोलावबो जोङो गोबां नेटवार्कनि टावार जों गायसननानै दिनै ओ दिनैनि समाव जोंनि ओ मिथिंगायाव मोननाय फिसा फिसा एम्फौ एनलाजों लोगोसे जा दाउसिन दाउला बेफोरानाव जों गोबां रेडिये'सन जानायखौ जों दिनै नुनो मोनदों जायनि जावनाव ओ जोङो मिथिंगायाव जोङो सासेया गुबुन सासेनि सायावसो सोनारनानै थायो बेनिखायनो जोङो एम्फौ एनला एबा दाउसिन दाउलाफोरखौबो जोंनो नांगौ नाथाय जोङो बे जा टावार गायसननायनि जोहै जोङो ओ दिनै बे दाउसिन दाउलाफोरखौ जोङो गोजान जायगायाव ओ होखारहरनाय जाजोब्बाय आरो लोगोसे खायफाया ओ थैलांनो हमबाय बेनिखायनो जोङो ओ बेरामजों दिनैनि समाव गाग्लोबनो गोनां जादों मानोना जों जिब जुनार आरो सुबुङा सासेया गुबुन सासेनि सायाव दिनै सोनारनानै जोङो थांना थायो जोंनो बिफांबो नांगोन आरो जोंनो दाावसिन दाउलाफोरखौबो नांगोन होननानै आं सानो आरो
ओ
हेलौ औ बेनिफ्राय जों औ खोनादों नोंथां ओ जोंनिया समाबो जाबायमोन नोंथां
औ नोंथां ओ नों नोंथांनिफ्राय ओ बिदिनो बिगियाननि खोथा बा सावरायनो मोननानै नोंथांजों गोजोननाय मोनबाय नोंथां ओ बिदिबानो जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ थारैनो नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ दे नोंथां